खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदोंमोन नोंथाङा
ओ दायोथ' आङो
खोनादों दा नोंथां हेल' हेल' औ औ ओ एसे नेटनि माबा जादोंमोनदां इसुफोर औ नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन
औ जाखांबायमोन नोंथां नोंथाङालाय जाखांबायमोन
औ औ आंबो जाखांबायमोन मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
अ जोंनिया ब्रयलारजों आलुसोमोन नोंथां नोंसालाय मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
ए जोंनिया माबामोन था स' बिथराइजों बिदिनो ना गोरान मोनो आरोखि
आथसा
माने आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै साव रायनो होननानै सानदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बा दसे सम होनो हागोनब्ला सावरायजागोन ना नोंथां
औ सरायजागोन नोंथां मानोे सावरायजाया जानो
अ नोंथाङा जे माखासे माबा नै बेफोरबायदि बर'नि गोबां नो हा बिनो सिङाव थानाय बाथ्राफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे बरनि जोंनि सिङाव बे माखासे रिंसारथिफोर बा बिदिनो बर'नि सिङाव थानाय माखासे बेफोरबायदि जौगा रावखान्थिफोरनि बागै बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोङो गोरलैनिफ्रायनो बर' आयदायाव फरायबोनाय आरो बर'खौ एसे मिथिया आरो
औ
मोजाङै मिथिजोबाबो बर'नि रावखान्थि एबा राव एबा रिंसारथि बेफोरो माबोरै जानाय बेफोरनि बागै जों एसे मिथियो आरो
औ
जों फोरमायनो हागोन नोंथां
औ दे नोंथां एसे फोरमायदो अब्लालाय
उ बर' रावनि रोंसथि खान्थि होनोब्लाथ'
औ
औ मानसिया खुगाजों माखासे सेरफोर दिहुनो आरो
औ औ
खुगाजों दिहुननाय बे रोंसारफोरखौनो लि औ लिरनाय महर होनो लिरनाय महर होनो खायसेसिन एबा नेरसोनफोर बाहायो।
औ
इसिन एबा नेरसिनफोरखौनो हांखो होनो होननानै बुङो आरो
औ औ
बेनिखायनो हांखोआ जादों खुगाजों दिहुननाय रिसार रिंसारफोरनि मेगनजों नुनाय
औ।
महर एबा लिरनाय महर
औ
नाथाय खुगाजों दिहुननाय गासैबो रोंसारफोरा राव नंजोबा आरो दै ओम। जेरै मुसुरनाय, गुस्थि दामनाय। उम सालायखौ
औ।
ओम सिंसिम बोलांनानै दिहुनन्नाय रिंसार बेफोर गुवारै थियाव राव नङा आरो दै ओम मुसुरनायाथ' मोनसे राव नङा नालाय।
औ आरो मिसखुर मिसखुर ओरै थिखांनायाबो नङाना।
औ औ। औ मानोना बेफोरखौ जोङो थिगै लिरनानै फोरमायनो हाया आरो बेखौ मा रिंसार होनो औ। लिरनाय महर मोननाय रिंसार थामहिनबा हांखोफोरा गासैबो रावानो समानै बाहायजाजोबा आरो।
औ औ।
औ मानो होनब्ला बेलेग बेलेग जायो नालाय।
औ औ।
ओम मोनसे रावाव बबेबा मोनसे हांखोआ बाहायजायोब्ला गुबुन सोर गुबुन मोनसेयाव बियो बाहायजाया जेरै असमिया गुबै सोदोब लिरनाय
औ।
ख' फार्स्ट ख' खौ आरोना।
औ।
फास ख' हांखोखौ बाहायनो ना बाहायो ना नाथाय बर' गुबै सोदोब लिरनाय समाव बेखौ बाहाया आरो।
औ।
ओम ओम मोनसे रावनि गुबै सोदोबखौ लिरनाय समाव जाय हांखोफोरखौ बाहायो बे हांखोफोरानो बै रावनि रिसारथि आरो। ओम जायखौ गुबै सोदोब लिरनाय बाहाया बेफोर जादों हांखो।
औ।
बेनिखायनो फास ख आ असमिया रावनि रिंसार नाथाय ब र' रावआव रावनि हांखो आरो ओम। जाय लिरनाय महर मोननाय हांखोफोरा हारसिं थानानै एबा ज' जानानै मोनसे ओंथि गोनां सोदोब लायो बेनो बै गावनि रिसार आरो जेरै मानसि बे मोनसे ओंथिगोनां सोदोब आरो ओम बे सोदोबाव गासै मोनबा हांखो दं। मानसियावथ' मोनबा सोदोबा हांखो दं नालाय बेफोर जादों म आ न स इ बेखौ दाजाबनानैसो मानसि सोदोब जायो आरो।
औ।
उम बेखायनो बे मोनबा हांखोफोरा बर' रावनि रिंसार आरो। ओम राव बिगिनारिफोरा हांखो आरो रिंसारनि गेजेराव थानाय फारागखौ दिन्थिनो मोनसे बाथ्रा बुंलांदों आरो।
औ।
बिथांमोना बुंदों गासैबो रिंसार रिंसारानो हांखो नाथाय गासैबो हांखोआ रिंसार नंजोबा आरो बे बिबुंथिखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे सोदोब लाना लानांगोन जेरै खासार
उम।
एबा एबा मा होनगोन इखौ ओ ओ रावनि रिंसार ओम ओम ओम ओ बे बि-बिबुंथिनि रोखा मोनसे था थाखाय मोनसे सोदोब लानां लांसै जेरै खारसा
ओम
बे सोदोबा ख अ र' अ स' आ बे मोनद' हांखोजों दाजानाय आरो नाथाय बे मोनद' हांखोजों दाजानाय सोदोब खरसाया बर'आव जेबो ओंथि फोरमायनो हायाखै आरो ओम बे मोनसे जेबो ओंथि जायाखै नालाय
औ।
औ बे मोनद' हांखोनि गेजेराव फार्स्ट खवा दाजानाय सोदोब खरसा बर'आव जेबो ओंथि फोरमायाखै आरो
ओम
ओम ओम नाथाय नाथाय अ र' स' आ बे मोनब्रै मोनब्रैया बर' रावनि रिंसार बेनिखायनो बे बेफोर हांखोखौ बेनि गेजेरजोंनो सिगाङाव होजोबनाय आरो
औ औ
बिबुंथिया गेबें होनाय फोरमान खालामनो हायो नाथाय फार्स्ट खवा बेखौ सेकेन्ड क जों सोलायोब्ला बियो बर' रावआव ओंथि फोरमायो आरो आरो जेरै खर'सा ओम बेनिखायनो उदां ओंथि फोरमायनो हानाय मोनद' हांखोफोरा गासै बर' रावनि रिंसार आरो बेखौ बांसिन रोखा खालामनो ओम बर' रावाव बाहायनाय हांखो आरो रिंसार्टनि फारिलाइ दं आरो माखासे ओम मख'जायोदि हांखोखौ गारां आरो खौरां मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो बेबायदिनो रिंसारफोरखौ गारां रिंसार आरो खौरां रिंसार मोननै बाहखौ राननाय जायो। गारां हांखो होनबा नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ
औ
ओम गारंअ गाराङा
गुसुंइ गोलाई गुसुंउ गोलावउ रि ए ओइ ओ औ बेफोरखौनोथ' गारां हांखो बुङो आरो आरो खौरां खौरां हांखो होनबा नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ ख ख खौनो जोंहा खौरां हांखौ बुंङो आरो
औ।
औ उम ओ बिदिनो जोंहा गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो रिंसारथि दङ जायखौ जोंबो जोब ओ दहाय बुंलांनाय बायदि माखासे बिस्कुट बोखोनाय एबा मुसुरनाय बेफोरबायदिखौथ' जों रिंसार बुङा आरो नाथाय बे खुुबानिानिफ्राय ओंखारनाय सोदोब आरो जायखौ जों लिरनायाव बाहायनो हाया आरो ओम थेवब्लाबो बे मानसिनिफ्राय मानसिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रिंसार आरो उम नाथाय जों बेखौ रोंसारथिबो बुंनो हाया मानो होनोब्ला जों बेखौ लिरनो हाया नालाय लिरनायावहायथ' उम मुसुरनायनि सोदोबा बेलेग
औ
बेलेग ओंखारो सोदोब बेफोरखौ जों दा लिरनो हायो नाथाय बेफोर ओ खुगानिफ्राय बरहननाय माखासे सोदोबफोराबो दं आरो बेफोरखौ जों रोंसारबो होनो नाथाय रोंसारबो होनजाया मानो होनबा जों लिरनो हायिखौनो रो र होना आरो जायखौ जों लिरनो हायो बेफोरखौ रिंसार होनो उम रिं रिंसार जथाया जेब्ला रोखोमसे थि देंखो जेरै गोजौ गाहाय बायदि सोमोन्दो गोनां आरो देंखो सोदोबफोरनि ओंथि सोलाय-सोल' खालामनानै होनो हायो अब्ला बै देंखोफोरखौनो रोंसार जथायारि देंखो होननानै बुंङो आरो
औ नंगौ
जाय रावहा रिंसार जथायाइनि देंखो थायो बैबायदि राव खौ रोंसार जथायनि देंखो गोनां राव एबा टन लेंगुवेज होननानै बुङो आरो औ
ज
थ' नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा दा खोनासंनानै माबाफोर एसे बुजिदोंब्ला एबा मोनथिदोंब्ला बेफोरखौ एसे फोरमायदो आरो औ। उ हेलौ हो थै